हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा?
मावाखै नोंथां
अ' बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सम दङ' ना?
औ हागोन
औ बिब्दिब्ला नोंथांङा ओ हाथाय एबा बाजारनि सायाव मोनसे रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
बिब्दिब्ला नोंथाङा हाथाय एबा बाजारनि सायाव एसे सोमोन्दै रायज्लायदो दे?
औ जोंहा हाथाइ एबा हाथाइखौनो जोंहा बाजार बुङो जोंहा बाजार हाथाइ एबा बाजारा जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा खालामो जे जै जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायबोनानै जोंहा बेयाव बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ दैथिंफैयो आरो जों बेफोर हाथाइ एबा बाजारनिफ्राय बैफोर जि जिनिस जि सम्फद जिफोरखौ जोंहा नुनानै एबा लुबैनानै जोङो बायनो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जि नांगौखिनि जि नांगौ बुस्थु बेफोरखौ जोंहा हाथाय एबा बाजारावनो मोनखायो जेरै जोंहा जानो थाखाय थाव नांगौ जानो थाखाय संख्रि नांगौ आरो जानो थाखाय माइरं नांगौ जानो थाखाय बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ जेरै थालिर आ पेल आंगुर नारेंखल बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद बायनानै जों बेखौ जायो आरो गावनि जिउखौ गोग्गो खालामना लायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा हाथाइ बाजाराव गाव गावनि थाखाय मोनसे गानग्रा मुवा जिनिसखौबो मोनो जेरै जोंहा
औ नोंथां।
गस्ला बायदि बायदि आसान माला खेरा लंपेन्ट बायदि बायदि सेन्देल बायदि बायदिखौ जोङो हाथाइ एबा बाजारावनो बायनानै मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय बेफोरबायदि हाथाइ एबा बाजाराव जोङो मोननो हायो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा हाथाइ बाजाराव थांनानै गाव गावनि थाखाय बहि एबा फावथेन जेरै जामथि बक्स आरो बिब्दिनो कारपेेनसिल बिदिनो बायदि बायदि मुवा बेसादखौ गावनि सोलोंथाइ लानायाव नांगौखिनि बुस्थुखौ जोंहा हाथाय एबा बाजारावनो मोनखायो। आरो जोंहा बिनि अनगायैबो हाथायाव जोबोर रां खामायनो हायो। जेरै जोङो न'आवनो आबाद मावनानै जेरै माइनि आबाद बेसरनि आबाद गमनि आबाद हालदैनि आबाद बायदि बायदि आबाद मावनानै जोङो बे मावनाय आबादखौ आबाद फसलखौ जोङो हाथाय एबा बाजार फारसे लांखारनानै जोङो बेयाव गुबुन सुबुंफोरनो जोङो बेयाव फानहैनो हायो। जेरै जोंहा बै सुबुंनो फाननानै आरो बै सुबुङा बायनानै जोंनो रां होलांगोन आरो जोंङो बे मुवा बेसाद खौ फाननानै रां मोननाय बे जोंहा जिखिनि आबादखौ एबा फसलखौ आरो बायदि बायदि गानग्रा जोमग्रा बायदि बायदि मुवा बेसादखौ जोङो हाथायाव फाननानै बै फाननानै मोननाय रांजों जोङो गाव गावनि नांगौ बुस्थु बायदि बायदिफोरखौ बायनो बाहायनानैबो मोनो। आरो जोंहा बेफोरबायदिनि जे हाथाइ बाजाराव फाननानै मोननाय रांजोंनो जोङो गाव गावनि नांगौ लुबैनाय गाव गावनि न'खर एबा गाव गावनि जिउखौ दै देनलांनो हायो। आरो बेफोरबायदि हाथाइ एबा बाजाराव जोंहा बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि सियार टेबोल बायदि बायदि रोखोमनि गावनि आखाइनि हाबाखौ मावनानै जोंहा हाथाय एबा बाजार फारसे दैथायनानै जोङो गाव गावनि जिउखौ सुफुंनो थाखाय बे हाथाइ एबा बाजार फारसे दैथायनानै मोननाय आंजोंनो जोङो जिउखौ खुङो आरो हाथाय एबा जोबोर जोबोर गोग्गाथाव हाथाय बाजारा जोंखौ जोबोर गोग्गाथाव खालामो दा नोंथाङा आंनि रावखौ खोनानानै माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
बेफोरबायदि हाथाइ एबा बाजारनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंफोरनायखौ मोजां मोनदोंब्ला आङो नोंथांनावबो बेनि फारसे हाथाइ एबा बाजारनि फारसे नोंथांनि मिथिनायखौ माबायदि बुजियो बेफोरनि फारसे नोंथाङाबो आंनो सुंद'यै बुंफोरथि एबा बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै
दे बिब्दिब्ला आं बुंनोसै हाथाय एबा बाजार बुंनो थाङोब्ला जों मोनथियो जे गासैबो मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा ज' जालायनानै दाबसे जायगायाव गावजों गाव होलाय लालाय एबा फानलाय बायलाय खालामनायखौनो जों हाथाय होननानै मोनथियो।
औ।
हाथाइआ जोंनि थाखाय गोनांथार। जेरै जोङो नांगौ जानाय जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों हाथायफोराव मोननो थाङो जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय नांगौ जानायफोरखौ जों हाथाय एबा बाजारावहाय जों बायहैनानै लानो हायो आरो जेरै जानाय लों नायाव बाहायजानाय जेरै संख्रि थाव हालदै बानलु माइरं बायदि बायदिफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव खम सम बेसेनाव बायनानै जों ला लानो हायो आरो हाथायाव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर फाननाय नुगोन गोबां रोखोमनि मानसिफोर नुगोन जाय मानसिफ्रा बायदिसिना आबाद एबा मुवा बेसादफोरखौ फानफैनानै रां खामायो। आरो जाय मानसिफ्रा मुवा बेसादफोर बायनानै बाय बायनो फैयो। जेरै जाय मानसिफ्रा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानानै थाङो। बेजों लोगोसे बे हाथायाव जोंङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर फाननाय नुगोन जेरै गस्ला लंपेन्ट आरो जानाय लोंनायनि फारसे थाव संख्रि बानलु आरो बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ आफेल आांगुर आरो हाथाय बाजाराव मोननाय एबा सुबुंफ्रा फालांगि खालामफैनाय गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनो हायो आरो जोंनाव थानाय जेरै बायदि रोखोमनि फाननो गोनां मुवा बेसादफोरखौ जों हाथायाव एबा बाजाराव थांनानै जों फानहैनो हायो। आरो जोंनि थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो हाथाइनिफ्राय गुबन‌ सासे सुबुंनिफ्राय एबा मानसिनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनो हायो। बिदिनो हाथाय बुङोब्ला सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे हाथायाबो गोनांथार मानोना जों बेयावनो बायलाय लालाय एबा फाननानै एबा बायनानै एबा जोङो जोंनि नांगौ जानायफोरखौ एबा सुफुंनो हायो आरो गुबुनफोरनो नांगौ जानायफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों फानहैनानै एबा फालांगि खालामहैनानै गुबुनफोरनि थाखायबो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो। एसेनोसै दा नोंथाङा आंनि बे हाथाइ एबा बाजारनि सायाव फंनैसो बुंनायखौ माबायदि मोनदों
जोबोर मोजां बुं नोंथां बो नोंगौ आनो
दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां औ